औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो।
औ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों मोन।
औ सावरायनो हागोन दे।
औ ओ बिदिब्ला जोङो बर'फोराथ' गोबां रोखोमनि फिथा सावना जायो नङा होमबा?
औ
औ बेखौनो नोंथाङा नोंथाङा मा फिथा जाना मोजां मोनो बा ओ नोंथाङा फि था सावफेरबाय नामा बे बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां जोंनि ओ बर'फोरनि सबसे प्रिय' फिथा होनोब्ला थ' जोङो आ जोंनि माने बेखौनो होननो थांगोन जे आ माने आङो फिथा खौथ' सावफेराखै नाथाय ओ आङो जानायावहाय आङो गोबां मोजां मोनो जे फिथाखौहाय जोङो ओ आ नारेंखलजों बानायो बे फिथाखौ आङो जानायाव साबसिन मोजां मोनो आरो जोङो मिथिगौ जे गोजां बोथोर फैयोब्लानो आ जोङो जागा जागाबो जों फिथा सावनाय खौबो नुयोना नोंथां थ' बेबायदिनो जोङो न'फ्रावबो जोङो ओ बानायनानै जानो हायो आरो। अब्ला नोंथांमोननि थिंजायबो ओ अबे फिथाखौ बांसिन मा थाय ओ मा फेस्टिभेलावहाय बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ। ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बर'फोरा ओ मागो दमासियावहाय बांसिन फिथाखौ जोङो सावना जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
खोनादोंना नोंथाङा? औ जोङो मागो दमासि होनोबा जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ बेखौ मा फोरबो गोबां रोखोमनि फिथाखौनो जोङो सावनानै जायो जेरै फिथा एन थाब आरो बिनिफ्राय ओ थावनि फिथा बेफोर बायदि बिदिनो नारेंखल फिथा गोबां रोखोमनि फिथा जोङो सावनानै जायो। नों आं गिबियावनो खोनथानोसै फिथा एनथाबखौ बोरै सावो होनब्ला ओ गिबियावनो जोङो मायब्रा माइरंखौ ओ बिनिफ्राय सोमना लानानै इसे सोमनानै सोमनानै दोननायखौ एसे गुरैबानो जोङो बोखांनानै दोनो आरो दै सरदनायनि थाखाय ओ थाबा बेफोर बायदि दोरोङारि ओ होनोबा जोंहा उवाल गायहेन दंखायो बेवहायनो जोङो फिथाखौ बेफोर बायदिनो मोजां देनानै ओ नि थाखाय मोजाङै देनांगोन दुहु दुहु जानांगोन अब्लासो जोंनि फिथा एनथाबा बांसिन मोजांसिन जायो आरो जों फिथा एनथाबाव होनो होयोब्ला जों ओ सिबिंबो होनो हायो बिनिफ्राय नारेंखल बा मेथाइ गुरुबो होनो हायो आरो ओमफ्राय जोङो नारेंखलखौ नानै लानांगोन नारेंखल होयोबा आरो जुदि सिबिं होनानै लायोबा सिबिंखौ एवनानै देफानो हायो।